हेलौ खोनादों ना हेलौ नोंथां औ नोंथांनि नोंथाङा खोनादों ना औ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन नामा नोंथां ओ मोनसे मानो होनोबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनो सानदोंमोन ओ बे आयदायानो जाहैबाय माने माबायदि आबाद मावो बर' हारिफोरा बेनि बागै एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन ओ जोंना आबाद मानेथ' गोबां रोखोमनि आबाद दं ओ बर' माहारिया जेरैहाय माइ आलु फान्थाव ओ फालौ बायदिसिना आबाद मावनानै जिउ खुंलां गासिनो दं होनबा थां
औ औ
खोनादों नोंथां
औ खोनादों
औ बै आबादनि गेजेरजोंनो जों बर' माहारिया गोबां गोबां गोबां ओ निफ्रायनो ओ रायजो जाबोगासिनो दं नङा होमबा नोंथां
औ खोनादों खोनादों
औ ब आफादनि गेजेरजोंनो जों बर' माहारिया ओ रां आरजिनानै गावसोरनि जिउखौ ओ खुंलांगासिनो होनो नङा होमबा नोंथां
औ औ
ह ओ बै आबादानो जोंनि बर' माहारिखौ गोबां रोखोमै सम समायग्लांहोयो नङा होमबा नोंथां
औ औ
खोनादोंमोन नोंथां
खोनादों खोनादों
आबाद मावनायजों बर' सुबुङा
गोबां समनिफ्रायनो जिउ खांबोगासिनो ननोङा होमबा नोंथां? बै आबादजोंनो जों रां आरजि गावसोरनि जिउखौ जिउआव जानांगौ बेसाद एबा जाग्रा बुस्थु नागिरना लानो हादों नङा हबा नोंथां
औ
ओ बै ज माइ आबाद मावनानै जों माइखौ फाननानै
औ
आरो बे माइखौनो जों फाननानै रां आरजिनो हायो।
गोबां गोबां फिथाइ सामथाइ थांनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
आबादाथ' गोबां रोखोम आबादखौथ' जों बर' माहारिया मावा बेखौ गोबां आरो गोबां माहारिनि सुबुंफोर